अ हेल' औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा?
औ नोंथां आं दा ओ दुगैनानै थाव साव लानानै एसे फ्रिनो दङ नोंथां।
औ औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ बिदिब्ला आं माइ-आयदा महरै आङो गोदोनि ओ फरायसालि आरो आथिखालनि फरायसालिनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों ओ एसे बाथ्राखौ आं फोरमायग्रोनोसै।
औ नंगौ नोंथां फोरमायजागोन औ।
गोदोनि फरायसालि होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जिहेथु जों गोदो गोदायनि समाव जेब्ला जोंहा ओ फरायसालि होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जेराव जोङो मोनसे बेखौ ओ थानसालि महरैबो लानो हायो जेराव जोङो गोथार थावनि जाय जायगायाव थांनानै जोङो ओ सोलोंथाइखौ लानो हायो ओ बे जायगायाव जों थांनानै बायदिसिना जों सोलोंथाइखौ लानो हायो जेराव जों थांना थानायनि थाखै सोलोंथाइया जिहेथु जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। जोंनो गिबियावनो थांना थानो थाखाय जों सोलोंग्रोनांगौ जेराव जों सोलोंथाइ फरायसा सालि होनना बुङोब्ला जोङो मोनसे जोङो मोनसे खान्थि गोनां जों फरायसालिखौ जों मोथिगौ। जेराव जोङो ओ सोलोंथाइयाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जों खान्थि गोनां मोनसे ओ फरायसालियाव जों थांनो गोनां जायो नाथाय जोङो सोलोंथाइखौ अ बे खान्थि गोनां फरायसालियाव थाङा लफासिनो जोङो ओ न'आव थानानैबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो जेराव जोङो ओ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोङो बिमानिफ्राय जों सोलोंना लानो हायो। ओ जों बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जेब्लानिफ्राय सासे गथ'आ जुदि जोङो ओ मानबायनानै जों थाबायनायनिफ्राय राव रायज्लायनायनिफ्राय जों बेफोर खौ सोलोंनानै लानो हायो दा बेफोर बायदिनो जों सोलोंथाइ औ गोदोनि सोलोंथाइ बुङोब्ला जों गोदोनि समावथ' जोङो सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो ओ गोदो जोंहा जेबो फरायसालिफोरानो गैयामोन जों बिफां सिङाव थानानै जोङो सोलोंथाइफोरखौ लानो गोनां जायोमोन। लोगोसेनो जोङो ओ बायदिसिना जोङो बिफां सिङाव थाबाय लोगोसे जोंहा ओ लिरनो थाखाय जोंहा जेबो बहियानो गैयामोन। ओ बै समफोराव जोङो थालिर बिलाइफोरावसो जोङो लिरनो गोनां जायोमोन। दा बेफोर बायदिनो जों गोदोनि समाव सोलोंथाइखौ जों मोननो हायो गोदोनि समाव जोङो फरायसालियाव ओ सोलों सोलोंनो थाखाय फरायसालियाव जोंहा गथ'फोरा बांसिन थांनो नागिरामोन। ओ सोलोंथाइखौ लानो बायोमोन ओ बांसिनानो जों सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो गोदोनि समाव ओ लावखार थानायफोरखौसो जोङो मोननो हायोमोन। बा जोङो जायफोरा खुन्थिया दाननो रोंगौ बेसो जोङो सोलोंथाइ गोरों बा मावनो दांनो गोरों हिसाबै जोङो सायख'जायोमोन। दा बिदिनो नाथाय दिनैनि समाव सोलोंथाइया जोंहा गोबां सोलायबोबाय। जेराव जोङो ओ खान्थि गोनां सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो। खान्थि गोनां सोलोंथाइ महरै जोङो ओ बिदिनो गोदोनि समाव जेरैबायदिमोन दिनैनि समाव सोलायबोबाय। थिग गोदोनि समाव जोङो जेरैबायदिहाय ओ सोलोंथाइफोरखौ ओ जोङो लायोमोन जेराव जोङो ओ सासे फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोंनानै होयोमोन लोगोसे जोङो बिजाबफोर लानानै बिदिनो फरायबोनो मोनबोदों। नाथाय दिनै जोङो ओ फरायसालिफोरा जोंहा ओरैबायदि सोलायबोबाय दिनैनि फरायसालिफोरा जोंहा जेराव जोङो दिनै अनलाइन जोङो गोदोनि समाव जोङो सासे फोरोंगिरिया बिदिनो आसि थुयै थुयै फोरोङोमोन। बा मोनसे बेड लानानै फैयोमोन नाथाय दिनै ओ दिनैनि समाव जोंहा दिनै अनलाइन जेराव जोङो टि भि थाखायो ओ जों डिजिटेल रुम दङ' जोंहा ओ ओ दिनै फरायसालिफ्रा डिजिटेल रुम जालांनो हमबाय। बेफोर बायदिनो गोबां सोलायनाय फैबाय जोंहा दिनै अनलाइन ओ दिनै जों क्लास लानो हायो दिनैनि समाव दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु ओ दिनैनि समाव जोंनि फरायसालिफोरा माबायदिहाय जानांगौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं जेखिनि हायो इखो बुंसै ओ गोदोनि आरो दानि नङा होमबा नोंथां दानि बु ओ बुहुद फाराग दङ' ओ गोदोथ' जोङो नुबोदों जेनेबा जेरैहाय जा जों गोदो जेनेबा आ आबै आबौमोननि दिनाव जेरैहाय जेनेबा ओ स्कुलफोराव थाङोबा जेरै फोरोंगिरिफोराबो जोबोरै खममोन। आरो बेयाव जोङो जेनेबा बय आगोलथ' बहि खलम गैयामोन ना जोङो जेरैहाय थालि नों थाङानो आगोलाव बुंना गालांबाय जेरै थालिर बिलियाव जोङो जों बेयाव जों दाउ ओ दाउगां नामा? बेजोंसो माने लिरनाय जायोमोन आरो।
औ औ।
औ ओ आरो औ। आरो दानियाथ' दानि दानि बुङोबाथ' दानिया जेरैहाय फोरोंगिरिफोराबो बांबाय। आरो आगोलनिबो गोदोनि बायदि नंला। ओ दा बिदिनो ओ ओ फोरोंनाय मानाय बेफोरबो माने गोख्रों जाबाय।
औ औ नंगौ ओ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जिहेथु ओ नोंथाङा जेराव ओ गोदोनि समाव दागुंजों लिरना होनना बुङोमोन लिरो होनना बुङोमोन नोंगौ। गोदोनि समाव जोंहा जिहेथु सिहि सिहिफोरखौ बाहायनानै जों दाउगांफोरजोंसो लिरबोनो मोनदोंमोन। ओ थालिर बिलाइफोरावसो लिरोमोन नाथाय दिनै समाव जोंहा ओ गोबां सोलायबाय जेराव जों सोलोंथाइनि बिथिं बुङोब्ला जोङो दिनै फरायसालिनि खोथ था बुंब्ला गोदो जोङो बस्थ लांनायसो जोङो बेवहाय ओ फरायसालियाव औ फरायसालियाव जों था नाय जायोमोन जोंहा टेबोल सियारनि थाखाय जेबो गैयामोन जोंहा लिरनो था खाय गोदो जोङो पलिसि बाहायनाय जायोमोन जेबो बहि फोर बाहायनाय जायोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा लिरनो था खाय जोंहा दिनै ओ ब्लेक बर्ड दंखायो बेयाव जोङो लिरनानै फोरोंनो हायो दिनै आरो गोदान गोदान फैबावबाय जोंहा दिनै लिरनो थाखाय जों ब्लेकबर्डनि सोलायहाय जोंहा दिनै डिजिटेल टि भि फैदों जेराव जोङो ओ बेवहाय डजिटेलि जोङो लिरनो हायो खोमोरनो हायो ओ जाहाथे जों बेवहाय टिभियावनो गासैखौबो इडदिटिं खालामनानै जों लिरनोबो हायो आरो माबाफोर जुदि जोङो प्रेकटिकेलि जुदि माबाफोर ओ गथ'फोरनो जुदि जोङो फोरोंनो गोनांब्ला बेवहाय जों भिडिय'फोरखौ देखायनो हायो बा फट'फोरखौ दा बेफोर जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय जेराव जोंनि थाखाय बेफोरो जोबोद मोजां दिनैनि समाव गोबां सोलिबाय जोंहा फरायसालिफोरा जिहेथु जोंहा दिनै गोदोनि समाव जोंहा गामि ओनसोल फोराव जोंहा फरायसालिफ्रा जोबोर खममोन जोङो दाबसे गामिनिफ्राय गुबुन गोजान जायगायावसो फरायनो थांनो गोनां जायोमोन जोङो हाइ स्कुल स्कुलानो जा बा कलेज नि खोथा बुङोब्ला गोदोथ' गैयामोनानो जोंहा जोबोर खममोन जोङो दस किल'मिटार पन्द्र' किल'मिटार बेफोरबायदि जों गोजानाव थांनानैसो जों सोलोंथाइखौ लानो गोनां जादोंमोन दा गोदोनि फरायसालिफोरा बेफोरबायदि गोजान गोजानावसो थायोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोंहा खाथि खालायावनो जा फरायसालि जाजोब्बाय जोङो बेबो जि दिनैनि समाव जोंहा ओ मोजां कनक्रिटनि पाक्कानि जोंहा ओ दिनैनि समाव लुजोबना होबाय ओ फरायसालिफ्राव जेरैबायदि जोंहा स ओ खाबु मोननांगौ बेफोरखौ जों दिनै मोनबाय जेराव जों दिनै समाव जों फेन बा दिनै ओ इलेक्ट्रिसिटिनि दिनै ओ बाल्ब दिनै दङ जोंहा खोमसि जायोब्ला बाहायोब्ला जोङो बार्बलागायनानै जोङो फोरोंनो हायो दिनैनि समाव जों फेन ओ मोननो हायो गरमब्लाबो जों फोरोंनो हायो दा बेफोरबायदि जों गामि गामि जोङो एल पि स्कुल दङ दिनै स्कुलफोरा जोंहा ओरैबायदि बारायबोनो हमबाय जेराव जों प्राइभेट फरायसालि लोगोसेनो जों दिनै सरखारि फरायसालि मोननो हायो दिनै समाव दिनै प्राइभेट फरायसालिया ओरैबायदि जौगानो हमदों जेराव जोङो जौगा थाखोनि जों बेवहाय सोलोंथाइखौ लानो हायो दिनै प्राइभेटनि फरायसालि आरो सरकारिनि फरायसालिनि गेजेराव जोंहा दिनै गोबां नाजालायनाय फैदों जेराव जोङो सोर सासेया बांसिन मोजां खालामसिननो हायो नाथाय गोदोनि समाव जोंनि फरायसालिफोराव जोंहा जा जोंनि फोरोंगिरि बिसोरो एसे बिसिबां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननाय नङामोन एसे थाखो गु थाखो जि फरायनानैनो जोङो साख्रि मोननो हायोमोन गोदो फोरोंगिरि महरै नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां दिनै बायदिसिना दिनै डि एल एड लानो गोनां जायो दिनै हायार सेके सेकेण्डारि पास खालामनो गोनां जायो डिग्रि पास खालामनो गोनां जायो बि एड लानो थाखाय दा बेफोरबायदिनो गोबां दिनै गोजौ थाखोसिम दिनै फैबाय जोंहा दिनै इउनिभारसिटि दङ फोराव दिनै फरायनो लाबाय दिनै इउनिभारसिटिफोराथ' दिनै गोबां जौगा थाखोनि जेराव जों बायदिसिना दिपार्टमेन्ट मोननो हायो जोङो मेथामेटिक्स बा सानखान्थि
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जों गोबां गोबां सोलोंथाइखौ जों लानो हायो जोङो फरायसालिफोराव दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव दिनै बायदिसिना कलेज फैदों दिनै इउनिभारसिटि लुनानै होदों दिनै जिहेथु दिनै फरायसालिफोराव जिहेथु जोंहा दिनै फेल खालामनायनिबो जेबो ओ गैलिया गोदोनि समाव जों फेल जानानै जोङो फरायनो बायोमोन नाथाय ओमफाय दिनै समाव जोङो बेफोर गैलिया दा नोंथाङा मा सानो जिहेथु जोंनि गामिनि ओ गोदोनि जा आइजोफोर आरो दिनैनि आइजोनि गेजेराव माबायदि सोलायनाय फैनाय नुदों नोंथाङा ओ फरायसालि औ सोलोंथाइ लानायनि बिथिङाव
औ नंगौ नोंथां ओ गोदोनि आरो दानि बुङोबा ओ दानियाथ' बिदिनो गोबां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेरैहाय जेनेबा न' खाथि खालायावनो जेनेबा जेरैहाय दानाथ' ओ स्कुल थाखाजोबबाय नङा ओमबा नोंथां
औ औ
गो गोदोनिथ' आरो दानिथ' बोरै जेरै गोदोनि दिनाव थ' जोङो साथि साथिखौ लानानै जों जेनेबा फरायनायाव जोबोद उसुबिदामोन दानियाथ' बेफोरबायदि जेनेबा दा आरो कारेन्टनि कारेन्ट सुबिदा जाबाय नङा होनबा नोंथां ओ बिदिनो आरो बेखोनो दा आरो फरायनाय फरायनायफोरा दानिया जोबोरै सुबिदा जाबाय आरो दानिया थ' गोदोनि बायदि नंला जेरैहाय दा जोङो बुहि बुहिफोरखौ जों जेरै बायनानै मोनो खिथाबफोरखौबो माने नांगौबानो मोनो आरो जोङो ओ मबेल मबेलावबो बिदिनो अनलाइन क्लास लानानै जोङो इउटुबाव बिदिनो ओ नायनानै जोङो ओ बिदिनो ओ रोङै बुस फोरखौ माने ओ बेसादखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो
औ औ
औ
नंगौ नंगौ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जिहेथु ओ दिनै समाव सोलोंथाइ लानायाव दिनै गोबां जौगादों जिहेथु नोंथाङा
औ
ओ जिहेथु जोंनि गेजेराव ओ माबायदिहाय सोलोंथाइ लानानै दिनै ओ साख्रि बाख्रि बिथिङाव आवगायदोंना आवगायाखै होनना सानो आरो आवगायदोंबा माबायदिहाय आवगायदों बबे बिथिङाव जों आवगायनो हादों मा साख्रि लानो हादों बेनि सोमोनदै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं जिखिनि औ दाथ' जोंनिया बुंनो थाङोबा जेरैहाय जेनेबा गुबुन हारिनि बायदि जेरै बांद्राय जोंनिया जों मोनाखै जेरै जेरैहाय जेनेबा फिसा फिनलाबाबो जेरै जेरैहाय जेनेबा डिफेन्सआव पुलिस आर्मि बिदियाव माने गोबां माने बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बिदिनो जेनेबा खारनानै बारनानै बेबायदिनो ओ पुलिस आरमियाव बेबायदिनो साख्रि लानो हादों आरो जेनबा गिदिर गिदिरफोरखौ साख्रिखौ लानो हायाबाबो जेरै
औ औ
औ
नंगौ नंगौ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुङो जिहेथु ओ दिनै ओ जिहेथु जोंहा सोलोंथाइया जोबोर गोनांथि दङ जिहेथु दिनै ओ औ औ नोंथाङा दिनैनि जा लाइमोनफोर बिसोरखौ ओ फरायसालिफोराव ओ माबाय ओम लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेथु फरायसालियाव थांनांगौना थांनाङा लोगोसेनो ओ जों सोलोंथाइ बि थिङाव माबायदिहाय खामानि मावनांगौ जोङो रां आरजिनो थाखाय बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोल नोंथां ओ ओ लाइमोनफोराथ' जेनेबा जेरैहाय जेनेबा खस्थ' खालामनो नांगौ ओरैनो थानो नाङा जेनेबा बेबायदिनो ओ अनलाइन बिदिनो अनलाइन क्लास एबा मबाबा ओ जेराव खाथि खालायाव जेरै जेनेबा बेबायदिनो फोरोंग्रा सेन न्टार जेरै ओ बेबायदिनो थायो नङा ओमबा नोंथां
औ औ
औ बेयाव मानेसो गासैबो माने उन्दैनिफ्राय लानानै जेनेबा बाहागो लानांगौ आरो।
औ औ नंगौ नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहेथु बेखौ बाथ्राया गासिबो नंजोबगौ जाहाथे नों नोंथांजों रायज्ला नानै आङो गोबां बाथ्राफोरखौनो मिथिनो मोनबाय मोजाङैनो दा जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायना मोननानै ओ आं हास्थायो जाहाथे उनावबो नोंथांजों सावरायफिननो मोनगोन होननानै जिहेथु जोंहा दा समाबो गैलिया बिदिब्ला दोन
औ औ गोजोननाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ थाबाय
औ औ दे दे औ